औ नोंथां औ औ खोनादों दे नोंथां। औ आं नोंथांनो। मोनसे टपिकनि बागैसो आङो सावरायनो होननानै नोंथांनाव आं फन हरदोंमोन नों नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन? नामा औ। होमबा आङो नोंथांजों बैसागोनि बागैनो आं एसे सावरायनो होननानै आङो नोंथांनिसिम फनखौनो हरनाय जादोंमोन ओमफ्राय आङो नोंथांखौ आङो सोंहरग्रोनो नागिरदों ओरैनो नोंसिरनिखि जाय बैसाग बैसागोखौ माबायदि फालियो आरो बैसागोखौ नोंसिरनिखि जाय मोसौ बैसागोखौ नोंसोर फालिगोन ना फालिया आरो मानसि बैसागुखौल' फालियो नामा? नोंथाङा आंनो एसे बैसागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। जोङो बैसागो होनोब्लाथ' गोबां मानसिफोरा बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना बैसागु बोथोराव। अ आरो जेरै जोंहा बैसागुआ मोननै दङ आरोना जेरै मोसौ बैसागु। मानसि बैसागु।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो ओ जेरै आं मोसौ बैसागुखौनो बुंग्रोसै नोंथांसिम।
औ।
औ। जोंना मोसौ बैसागोआ फास जायो नालाय मोसौ बैसागुखौनो आं नोंथांसिम सावरायनानै होनोसै एसे।
औ नंगौ।
औ थारैनो। जोङो मोसौ बैसागु होनोब्लाथ' जोङो सानसे सिगां जोङो फिथाइ सामथाइ बेनि मोसौनो सारनो थाखाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जों सानसे सि सिगां नायग्रा दोङो नङा होनबा नोंथां।
औ
औ जेरै जोङो बे फिथाइ सामथायानो जाहैबाय जेरै ओ फान्थाव हालदै दिग्लि गुटि ओ सिंस्रिं थाराय थारायनि बेदर फानलाव होननानै बुङो जोंनि बेफोरखौ जों सानसे सिगां ननायागिरना दोनो आरोना।
औ नोंगौ।
औ बेनिफ्राय जोङो अखानायनायैहाय जेरै जोङो बेनि अखानायैहाय जेरै जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ गल गल हानानै जोङो मालाबो सुनाय जायो आरोना।
औ।
औ आरो जों बे माल माला सुखांनायजों लोगोसे जेरै जोङो हांगा-हांगार- हांगारथ' नांगौ जायोना जोंनो बे खान्थाइ हाथाय एबा सारायनिफ्राय जोङो हांगारखौ हुल'नानै जोङो थाव गोथारजों ओ मिलायनाय जायो आरो ना जेरै थुफ्लेनानै जेरै जोङो मोसौनियाव फोथा फोननाय जायो आरो ना थफा थफानो।
उम
औ आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो फुख्रि एबा जोङो दैमाफोराव थुखैनाय जायो आरो ना जों बांसिन मोसौखौनो।
उम
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बेहाय जेरै जोङो लावजा फान्थाव जा बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनाय जायो आरोना जेरै जोंनो मोसौआ बोसोराव फिसा मासे मानै जाय बेफोरबायदि होननानै। जों मेथाइ रोजाबनाय जायो आरोना नोंथां। औ आरो जेरैहाय जोङो बे मालाफोरखौ दैमाफोराव ओ ओ गारबोनाय जायो आरो ना मोनसे जेरै जोङो दिग्लि गुदि बा थारायजों जोङो माबा थुनानै जेरै जोङो गार गारनानै दोनबोनाय जायो आरोना जेरै जोङो ओमफ्राय बिदिनो मालाफोरखौबो जेरै जोङो मा सोलायनायबो जायो आरोना जेरै जोङो जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरजोंबो। मालाफोरखौ सोलाय लायनाय जायो आरो ना जे, जों माला सुयो जे बे फिथाइ सामथायाइनि औ खौ आरो जेरै जोंङो न'फ्राव आरो न'आव लाना थांङो आरो ना जेरै जों खामसालि एबा जोंङो औ मोसौ गलिफोराव जेरै जोंङो बे मालाखौ दोननाय जायो आरो ना मोनसे मोनसे। आरो जोंङो बोसोर गोदाननि थाखाय जेरै जोंङो मोसौ मोसौनो फाग गोदानबो होनाय जायो आरो ना। आरो दुब्लिफोर जोंङो बेखौ हैनाय जायो आरो आरो बुंनो थांङोब्ला जेरै जोंङो बे मोसौ थुखै खालिनो जोंङो एकस'था एक मैगं जानांगौ आरो ना जेरै जोंनि बेमार आजार फोरा ओ हामो माइबा मोनसे बेमार आजारफोरा साग्लोबनायफोरा हाम हामो होननानै जोंनाव फोथायनाय दं आरो ना गोदोनिफ्रायनो।
औ नंगौ
औ आरो जेरै जोंङो बेहाय जायोदि जेरै जोंङो ओ दिंखिया
औ
खुंखा बिलाइ गोबां रोखोमनि लाथा लेवा माना मुनि गोबां रोखोमनि जोंङो मोनसे मोनसेबाबो खांना जानांगौ आरो ना। खान्थाल थाइजौ बायदिसिना होनानै
औ
औ बेफोरबायदिनो जोंङो मोसौ थुवैखालि जेरै जोंङो बेफोरखौनो अमा बेदर फोरजोंबो संनानै जायो सोरबाफोरा मिरामिसबो जायो आरो ना।
औ
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांङाबो बैसागुनि बागै एसे बुंनानै होदो आंथ' मोसौनि बागैखौ नोंथांनो फोरमायखाबाय औ थारैनो।
जोंनियाथ' बेबायदिनो जोंनियाबो नोंङो जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनियाबो फालिनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बुंनो थांङोब्ला ब्ला जोंनिया मोसौ बैसागोखौ होखांनायनि उनावहाय जोंनि मानसि बैसागोआ जायो बे मान बै सिगाङावबो जोंङो बयबो माने गामिनि बयबो जोंङो खौसेयै माने जोंङो मानसि बैसागोखौ जेब्ला जोंङो खुंगोन अब्ला जों बयबो गथ'निफ्राय लानानै जोंङो बोराय बुरै सिम जों माने बैसागोखौ जोंङो रंजानाय जायो। जायनि जाउनाव जोंङो बैसागोआव खेबसेल' फैयो जेब्ला बोसोराव बिनि बेखायनो जों बेहाय बयबो गोसो ओ खौ माने एगारसारनानै जों माने मोसानो बयबो बो जों लैहोर लैहोर ओंखार बोयो जेनो जाउनाव जोंङो बेहाय गोदान गोदान गोदान गाननाय जोमनायखौ जोंङो लानानै हिनजावफोरा बेबायदिनो गोदान गोदान दख'ना फारसा गस्ला बेबायदिनो गोदान गोदान बायदि बायदि आग'रखौ लानानै गानबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ गस्ला गोदान गोदान जोंङो गाननानै जमा जमा ओंखारबोनायखौ खौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंङो बयबो खौसे जालायनानै जोंङो खाम जथा सेरजा सिफुं गाैसिखौबो लानानै जों माने न' न' जाहाथे जोंङो बयनिबो सिख्लायाव बोसोराव खेबसे जोंङो गाग्लिहैनो हायोब्ला मोजां जायो बेनिखायनो जोंङो बयबो जों खौसेयै माने ओंखारलायनानै जोंङो बे बैसागोखौ जोंङो मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जाहाथे जोंङो बैसागो बोथोराव जाहाथे जोंङो बैसागो जायैनि सिगां जोंङो जा जोंनि बयजोंबो सोरजोंबा नांलायदोंमोनब्लाबो खमलायदोंमोनब्लाबो बा सोरजोंबा सुथुर जालायदोंमोनब्लाबो जाहाथे जोंङो बे बोसोर गोदानखौ लानानै जों माने बेखौ। जाहाथे जोङो बेबायदि रागा जोंलायनाय औ औ औ बावगारालांनो हानाय बायदि औ औ औ नंगौ बयबो रंजानाय बाजानाय बेबायदिनो जायो जाहाथे जोङो मिलायलायो मिलायलायफिनो रंजानाय बाजानायजों
औ जेरै जोङो बैसागुखौ जोङो दुखु दाखा बावगारनायनि थाखाय जेरै जोङो रंजानाय जायो आरो ना औ
औ नंगौ बेबायदिनो जोंनिखिजाय गाजा गोमजायै बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो जोंनिखैजाय बांसिन नानो जोङो खुगा मेथाइजों जोङो बे बैसागोखौ जोङो फालिबोयो आरो गोदोनियाबो जेरै खुगा मेथाइ जोंनो जेरै दामै दामै मोसायोमोन बेबायदिनो जोंनिखैबो दाबो सोलिबाय दं आरो जों खोनानो मोनो आरो जों नुनो मोनो खायसे खायसे गामि गैजाय दा सोलायनाय नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला बेहाय खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानायखौ नुनो मोनला जायनि जाउनाव दामग्रा दामग्रा आइजेंजों जों मोसा खौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेनिखायनो दा गोसोखौ जेब्ला जोङो खुगाजों मोसायो खुगा मेथाइखौ खनै खनै मोसायो अब्ला जों बांसिन गोजोन्नायखौ मोनो आरो जोङो बांसिन रंजानायखौ जोङो मोनो बेनिखायनो जोङो हायोब्ला दा जो बर'फोरा बे खुगा मेथाइजों मोसायोब्ला जों माने मोजांखौ नुयो आरो आरो मोजांबो खोनायो आरो गुबुनफोराबो जुदि नुलाङोब्ला माने सोलोंनो बा इसोरनि बायदि बिदि गाजा गोमजायै मोसानाय मुसुरनाय सल' खननाय बायदिसिनाखौ जों माने नुलाङोब्ला गुबुनफोरा माने एसे मोजांखौ जालाङो आरो बेखौ ओंखायनो जोङो बयबो माने आगोलनिखौ जोङो बोखांफिननो हायोब्ला बैसागो बोथोर खौ लानानै जों माने मोजांखौ मोनो आरो
औ नंगौ थारैनो। आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्लाथ' बांसिन जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बक्स एबा केसेटफोरजों जों बांसिन मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ जेरै जोङो आगोल जेरै जोङो जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं जाथि हारमनि बेफोरबायदि थरखा लानानै जों मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना।
औ नंगौ।
औ दाथ' जोङो बेफोरबायदिखौ बांसिनानो नुला आरोना जे जोङो बेफोरखौ नुयोब्ला जेरै जोङो खेराइ मोसानायफोराव गोबांखौ जों नुनो मोनजोबो आरो ना।
औ।
औ बेफोराव जों नुनो मोनो बांसिन बाहायनायाव खेराइ मोसानायाव बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
जेरै फुजा फांसन जायोब्ला आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बांसिनानो नुला आरोना जेरै जोंनिथिंबो एसे खमायनो हमबाय आरो जेरै ओ बक्सफोरदोसों मोसानायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों।
औ नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बै साथ बैसो सात बैसागु बायखांनाय लोगो लोगो जेरै जोङो
औ।
खानाफोरखौ जानाय जायो आरोना जेरै बैसागु जोबखांनानै औ जेरै जोङो बेहायनो बैसागो मागिनो थांनाय एसे एनै थाइसे थाइनै मोननाय फैसा एबा माइरंफोरखौ जोङो माइरंफोरखौ जों फाननानै जोङो बेदर एबा जुमाय जौ सेरेब बायदिसिना बायना लोङो आरो ना जेरै आजै आजौमोन थायो नालाय।
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो जायो आरो खानाखौ जेरै बेफोरबायदिनो जेरै जोङो थालिर फस्ला खान्थाल बायदिसिना होनानै जोङो सात बैसागु बायखांनानै बेफोरबायदि खाना जानाय जायो आरो गासैबो ज'नो लोगो गो नांनानै जेरै गामिनि आजै आजौमोनजों आरो बुंनो थाङोब्ला फ्राय जोङो जेरै गोबां सोलायबाय आरोना बैसागु बोथोराबो।
औ औ नंगौ।
औ आरो जेरै जोङो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो बैसागु बायखांनानै जेरै फांसनफोर जायो नामा? बिसिनि गामि खाथिफोराव?
औ नंगौ जायो गामिनि खाथि माने औ औ नंगौ। ओ जोंनिखि थ' बेबायदिनो गामियाव रंजाखांनायनि उनावहाय जा जोंनि मोननाय ए रां बा जोंनि जा मोननाय ओ रां बे बेजोंनो जोङो माने फांसनखौ जोङो खुंनाय जायो आरो बेबायदिनो गामियाव जोङो ओ साख्रियाव ला बा माबा मोनसे जोङो बेफोरनाव मोनसे कालिक खालामनाय जायो। जायनाव जाउनाव जोङो बेफोरनि फैसाखौनो जोङो थाइसे थाइनै जोङो बुथुमजोबनानै ओ जोङो औ माने गामियावनो ज'यै माने बैसागो फांसन खुंनाय जायो आरो बेहाय जोङो ज'यै माने बयबो मोखां नायलायलाय ओंखाम बोथिसे जों बेहाय ना बेदर लानानै जोङो ओ बेहाय ओंखाम दैबो जानाय जायो आरो ओमफ्राय बेहाय जों बयबो। गामिनिनो खौसे जों बयबो बेहायनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासै नांगौ बादलायनाय फोरबो जोङो खुंनानै होनाय जायो जायनि जाउनाव दे जोङो गामिनि बयबो रंजा खुसिय बे फांसनखौ जोङो नायो आरो जोङो बयबो जाहाथे मिलायलायो बेनि। बागै आरो जोङो गोबां। देर गोलाव सुबुंफोरखौ जोङो लिंहरनानै माने जोङो बाथ्राबो सावरायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जों बेफोरनिफ्रायबो औ गियानखौ लानो हायो आरो नोंथां।
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेहाय हांसो खेला दावदै खेला गोबां रोखोमनि खेला होनो हायो आरो ना। खारनाय बारनाय सियारनि खेला दिरुं बोनाय काबादि गोबां रोखोमनि खेला खौ जों नुनो मोनो आरोना फांसन जायोब्लाथाय औ। बेफोर बायदिनो जोङो बैसागु। गुफोरखौ खुंलांनाय जायो आरो फांसनफोरखौबो खुंलांनाय जायो खाथि खालानि फांसनफोरखौ नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ औ। होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय। उनाव रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आं नोंथांजों आसा। थाबाय औ होनबा गोजोन्थों औ।